औ खोनादों।
औ खोनादों।
औ दायो जों फरायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै। औ। नोंथांनि मथेबा बा नोंथांनि बादिबा लाइमोन बैसोयावहा माबोरै फरायनाया मोजां नोंथाङा मा फोरमायो मा सानो नोंथाङा माबोरै फरायनांगौ बा मा मा लाइमोन बैसो बा नङाबा गथ' उन्दैनिफ्रायनो बा बिमा बिफानि बिहोमाया माब्रै गथ'फोरखौ फरायहोनायावहा माबारै माखौ माखौ फरायहोनांगौ मा आयदा लाना फरायनांगौ गावनि केरियारफोरखौ मोजां बानायनो थाखाय बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
आंनिबाथ' उन्दैनि फ्रायनो बिमा बिफानि उन्दैनि उ न्दै समावथ' बिमा बिफानि सायाव थाबाय फोरोंनाया। माने आं सानो खि उन्दैनि फ्रायनो गथ'फोरखौ मोजाङैनो फोरोंलांनांगौ माने सिखा होलांनां गौ ओ फरायनायावनो होन आखलावनो होन उन्दैनिफ्रायनो दा फरायनाय आ अबे आयदानि सायाव ओ फरायनांगौ माने अबे आयदाखौ लानानै फरायनांगौ ओ बेथ बेखौथ जों बेखौ फराय थारनांगौ होननानै जाया नालाय आंनि बायदिबा माने गथ'खौ उन्दैनिफ्रायनो नायनानै गथ'आ अबे आयदायावहाय मोजां माने अबे आयदायावहाय साबसिनै हायो मोजांसिन मोनो। गथ'आ। बिनि सायावहाय माने लानांगौ आरोना आयदाखौ।
मोनसे नख'राव
औ।
गथ'फोरखौ मोजाङै फरायहोनो बा मोनसे मोजां फरायनाय आबहावा बानायनो थाखाय न'खरावहाय जि बिमा बिफानि बा न'खरनि सोद्रोमाफोरनि बिहोमाया जोबोद मोजां गोनांथार जोबोद गोनांथार औ जेरै मोनसे न'खरावहाय सासे जौ लोंग्रा बा जौ बानायग्रा जौ लोंबायखानाय न न'खरावहा बिथांमोननि नखरनि गथ'फोरा मोजां फरायनाय जाया गुमुर मोनगासिनो जोंबो नुदों औ न'खर दावराव दावसि जाबाय थानायफोरा बेखायनो मोनसे मोजां आबहावा बानायनानै बेफोरखौ फरायहोबा मोजां जायो। दा बेनो आं बुंनि। सै जों बेनि खोथाखौ सोलायनानै जों बर'नि दोरोङारि जौ बानायनाय खान्थिफोरखौ ज सावरायनोसै नामा। एसे सोलायलांनोसै ना खोथाखौ नङा होमबा दायो। ओ नोंथाङा जौ संनायफोरखौ रोंगौनो रोङा।
आंथ जौ संनो रोङा।
जौ संनो रोङा। ए नोंगौ। आंबो रोङा रोंनाया। थिव मालाब मालाबा बा नुयो न'आव संनायखौ जोंहा ओरैनो सरासनस्रा ब्रा न'खरावहा जोंहा जौ बिदि सङा माब्लाबा जोंहा जोंनि बर' हारि नि आंगो फोरबोफोर फैबा जों जौफोरख खौ बानायनाय जायो औ बे फोरबोआव जों जौफोरखौ लोंनायबो जायो बा जों बानायनाय नु नुनो मोनो आरो आलासिफोरबो फैयो बेफोरनि थाखाय जों बायनांगौ। जायो आं बेखौ नुनायावनो आं एसे सावरायनो सानबाय बा आं फोरमायनो सानदों नोंथांखौ जोंनि जौ मा माइ दंनि जौआ मोजां जायो होनबा जोंनि न'आवहा जोंनि न'निफ्रायनो आबाद मावनाय माइरं जेरै जोंनि माइ बा माइरं होनानो जायो। बा जिखुनु रन्जित बा आइरं माइरंफोरा
औ माइब्राया गोदै जायो नामा?
औ माइब्राया गोदै जायो बेबायदिनो जों माइब्रा जौ बिदैखौ माइब्रानि जौ बिदैखौ जोङो गोबाव सम दोनना होब्ला बेनि बेसेनाबो बांसिन मोनो। बा जोबोद मोजां जायो जोबोद गोदै जायो। आरो बिदि गाबाबो जिथुबा गाब थायो गाब आलदा जालाङो जेरै माइब्रा पस्ट संनायनि साननिसो उनावहानो लोङोब्ला बे बारा गोदै मोनजानाय मोनलोंनाय नङा नोंथाङा।
ओम
नंगौ आरो बेबायदिनो साननैसो उनाव बा नोंथाङा बेखौ द दान बा बोसोरसे उनावहा बा नै बोसोर उनाव बिनि कालारखौ बा बिनि गाबखौ नोंथाङा आलादा मोन आरो जोबोद गोदैबो जायो। औ नोंथाङा बेखौ मुलि बायदिबो मोनोलोंनाय बा लोंनो मोननाय जायो। आं खेबसे मोदों ओम थाम बोसोरनि जौमोन बियो आं एसेल मोनलोंदों खपसेल मोनलोंदों ओरैबादि मोजांमोन ओरैबादि गोदै आरो नोंथाङा बेखौ मोना एसे औ लोंखांनायनि आ आधा घन्टा बा वान एन्ड हाफ एन्ड आ हाफ एन आवार उनावसो नायफ एसे एसे फेनाय मोनबोयो आरो ओरैबायदि मोजां औ बेबायदिनो जों जौ गोरानबो सङो जोंनि नखरफ्रावहा। बा जों गामिफ्राव जों संनायनुदों जौ गोरानफोरखौबो जोंनि बर'नि जौ गोराननाथ' बेहाथ' गाब गैया खाालार गैया बेहाय गुफुर नङा बेथ' आ खफ'सो होनजायो इखौ खफ'निफ्राय दिहुननाय औ जौ गोराना खफ'जोंसो ओंखारोना ओ सावनानै गोदौ होनानै दैखो जौखौ सावनानै अरजों सावनानै बेखौ खफ' बायदिहै दिहुनो बियो गोजों जायो बिनि गाबा दैबादि गाब औ बेखौ खफ'जों दिहुनो। औ बे
बाहाय मा मा होनाय जायो?
औ नोंथां आं बेखौ एसे फोरमायनोसै- जौ गोरानखौ जों सरासनस्रायै जिबायादि जोङो जौ गिसि संनो संना दिनो गिबियाव आ गिबियाव जोङो बेखौ जौ गिसि बायदिनो सङो बेनि उनावहाय बेखौ आ जौ गिसि सानथाम बा सानब्रै हरब्रै बा हरबानि उनाव नोंथाङा एगजामपोल बायदिहै गाबोन नोंथांङा बे जौखौ गोरान संगोन। खावगोन बा सावगोन हा सावगोन होनना बुंङो जौ गोरान सावगोन अब्लानिया गाबोन फुंङाव नोंथांङा जौ गोरान सावगोनबा बे जौ गिसिखौ नोंथांङा दै लुना दोननांगोन हरसे।
अ
खोनादों औ औ जौ गोरानखौ नोंथांङा दै लुना दोननांगोन दै लुना दोननायनि उनावहाय बेखौ नोंथांङा फुंङावहा बेखौ अर जों सुनानै गोदौ होनानै बिनि गोजौहा मोनसे बासन गोजौ आरो आइजें बासन आइजें होबावनानै ओरै औवानि पाइप बानायनांगौ औवानि पाइपा मोजां जायो जेबो केमिकेल रियेकसन जाया अल्बानिया। आरो खाय फा खायफाफोर मानसिफोरखौ जों ओ पाइप प्लास्टिकनि पाइपबो होनाय नुदों नाथाय बे प्लास्टिकनि पाइपजों ओंखारनाय जौ गोराना मोजां नङा बियो रासायनारि बादि केमिकेल रियेकसन जायो। बे गाज्रि देहानि थाखाय बेनिखायनो औवा फोरनि ओ माबा बानायनांगौ औवाफोरनि पाइप बानायनानै बेजों ओंखारहोनांगौ बेखौ सावबाय गुदुं खौ गुदुं खामबानो अब्लानिया बेनिफ्राय खफ' बायदि एसे थोबसे थोबसे थोबसे बिदि ओंखारबोयो दैया। दै ओंखारो बे दैया नोंथांङा बथलावहा होनो हायो। बथलाव सोनो हायो औ बेनो जौ गो रान जायो नंगौ औ नोंथांङा संनो रोंङा नामा बेफोरखौ? औ नंगौ नंगौ नोंथां। आरो माइब्रा बिद बेखौबो बिबायदिनो संनाय जायो जोंङो जेरैबायदि सङो सरासनस्रा। बिदिनो संनाय जायो। बेनि उनावहाय आरो आ माइब्रा बिदैयाबो जि आइ टेक मोनदों जोंना खौ जों कमारसियेलि बानायना फान जायो जि आइटेक होन खौ जि आइटेक खालामनानै नंगौ बेनि थाखायनो नोंथाङा भारत सरखारनिफ्राय लाइसेन्स लानांगौ जायो जोंनि हादरनिफ्राय लाइसेन्स लानानै बेखौ बेबायदिनो खामनाय जायो आरो नोंथाङा आरो माबाफोर मोनथिगौ नामा बे आरो जों मा जौगानाय जायो?
आं बेनि सोमोन्दै मिथिया
औ नंगौ आरो मोनसे जौ संङो ओ जों बेफोरो ओ मोनसे जोसा माइ होनना बुङो खोनादों
औ
जोसा एसे गोसोम जायो नामा माइया मोदोमो औ जोसा बे जोसा माइनिबो जौ सङो। बेबो गोदैयनो जायो नाथाय नाथाय बेयावहाय माइब्रा माइरंनिसो होफादेरनांगौ अब्लानिया बांसिन मोजां जायो।
ओरैनो बेसे गोबाव टाइम नांगौ?
बेखौ संनो बिदिनो मोजां जुदि नोंथाङा मोजां गोदै खानना लोंनोबा नोंथाङा बेखौ एसेबां सम दोनो गोबाव दोनो बेसेबांनो मोजां जायो। गोबाव बिथांनो बेबादिनो नोंथाङा हर बा-बा हर ब्रैयावनो लोंजायो आरो जौफोरखौ। बिदै ओंखारो अब्लानिनो बिदै ओंखारो हरब्रै दोनबानो बा हर बाजबा दोनबानो बेनिफ्राय एसे एसे बिदै ओंखारनो हमो। उ अब्ला बे बिदैखौ लोंजायो नाथाय थांङा मोजांङै गोबाव दोननानै लोंङोबा साबसिन नंगौ। आरो नोंथाङा माबाफोर जौ नि खोथा मोनथिगौ?
आं थ नैज मोनथिया
नंगौ आरो बेबायदिनो जों एसे बेफोरबादि जों आ नआव लोंनायनि थाखाय संनाया मोजां बेफोरबो जों नाथाइ सामफ्रोमबो जौ लोंना नि नखरावहा दावराव दावसि बा बिदि लोंबाय थाय बा नखरावनि फरायनाय गथ'फोराबो गारज्रि जायो फरायनो हाया जायो बिथांमोना बेखायनो आंङो फोरमायनाय बायदि सिगांङाव जोंनि नखरफोराव जौखौ जोंङो जोंनि आंगो फोरबो फोरावल जेरै मागो बैसागु बेफोरावल जों संनानै लोंनाया मोजां। आं होनानै सानो नोंथाङा मा फोरमायो बेनि थाखाय नंगौ नंगौ आरो ओ नोंथाङा मा ओरैनो सा थानाय समाव सरासनस्रा मा खालामनानै मोजां मोनो?
आंथ ओरैनो थानायाव ओरैनो थायो।
ओरैनो थायो नंगौ ओरैनो नोंथाङा खायनि हाबाफोर माबाफोर रोंगौ मावनो
आखाइनि हाबाथ बिदिथ रोंङा।
ओ आथिखालाव बे जोंनि आखाइनि फेन दंमोन आखाइनि गिस सिप होनना बुङो औ बेफोरखौ बाहायनाय नुयोया नुवा नुयो ना नुवा थांङा नोंथांमोननि ओनसोलाव नुयो दाबो बाहायोना बेखौ बेफोरबोथ आखाइनि हाबायानो बेफोरखौबो जों बायदिसिना गोदो जों गामियाव हा नुनो मोनोमोन बा ओनसोलाव नुनो मोनोमोन आब आबमोन बा जोंनि मादै आनै मोना बेखौ बिबार गोनां आगर होलायनानै हेब नानै आखाइजों हेब बेखौ आखाइजों फिदिंजानाय माबा गिसिब बानायोमोन नंगौ दानिया नाथाय एसे खम जाबाय नामा जेरै जोंनाव औ कारेन्ट खुरबो फैबाय नालाय। फेन सालायो। एसि सालायो औ नाथाय गामियावथ बांद्राय कारेन्ट थानायखौ जों नुनो मोना थांलाय फैलाय जाबाय थायो। बेखायनो मालाबा समावहाय जोंनो बे जोंनि आखाइजों सिब गिसिबखौ नांगौ जायो
उम नंगौ। नोंथां दोनथनोसै दिनै।
औ सम जाबाय दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय।